द
फान्द
औ हेलौ
आ औ नोंथां
औ औ
द खोन मोना
ओ खोनादों नोंथां
औ होनबा नेटनिथ' प्रब्लेम मोनाखै नोंथां
औ
खोनादों ना नोंथां ओ नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों नोंथांआ दा दासान्दिबा फ्रि दंथोयोना नोंथां
औ फ्रिआवनो दंथ'यो नोंथां
अ नोंथांदो होमबा आङो मोनसे आयदा लाना फन खालामनाय थांदों नोंथां आयदानिसायाव आयदायानो जाबाय जोंना आं दा निउस पेपारनि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां
औ औ
नोंथां दा होमबा औ नोंथां दा होमबा आङो जानाखि मोनथिनो मोनदों
औ औ दे
नोंथां दाथ' जों निउसपार मथ'यै जों गासिबो मिथियो नडा होमबा नोंथां
औ औ
दा जोङो गोजानाव जानाय बा खाथियाव जानाय बे मा जाथायफोरखौ जोङो निउस पेपाराव मिथिनो मोनो नङा नोंथां
औ औ नोंगौ
औ दा आ आ आगोलनि बाथ्राखौनो बुंनो थांबाय नोंथांआ जोङो आगोलथ' गासिबो निउस पेपारसोमोन नङा मोनोंथां
औ-औ
निउस पेपारनि निउस पेपारनि गेजेरजोंनो जोङो गासैबो जाथायफोरखौ मोजां जा गाज्रि जा जोङो मिथिनो मोनोमोन निउसार निउस पेपारनो नोंथाङाोनजहा बेबायदि आगोलाव बेबायदि निउस निउस पेपार बिदिनो निउस पेपार नि बागैनो मिथिखिो मिथियामोन नोंथां आगोल
मिथियो नोंथां मिथियो।
औ दाथ' नोंथां गासिबो दाथ' टेलिभिसन बा इदिनो गावब गाव मोनसे एप्स लानानै मोनसे
औ औ
भिडिअ' हेगनाय जादों नङा होमबा नोंथां
औ औ
थ' ज जालि जानाय जाथायफोरखौ मिथिनो मोनो नङामोन नोंथां
औ-औ
औ-औ जागोन नोंथां ओ नोंथां एसे टावार गोनाङाव थालाय नोंथाङा एसे माथोखौ एसे थाबथाय थाबथाय खोनाफैदों
अ नोंथां खोनानो मोनदोंना नोंथां?
औ-औ ओ निउस पेपारनि बागै आङो होनबा फंनैसो होनोसै आरो ना
औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल'